हेलौ गाहामलायनायखौ बनाय जाबाय हेल' हेल'
हेल'
औ औ हेल'
खोनादोंना
औ दा दानिया मानो सायाव सावरायनो
ओ जानाय लोंनायनि सायावसो औ औ औ नोंथाङा नोंथाङा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हागोन नामा
जानाय लोंनाय होनबाथ' दा जोंनिया बर'नि मैगंफोरा जाबाय मैगं माने ओंख्रिफोरा आरोना अनला ओंख्रि नारजि जों अमा बेदर
औ
ओमफ्राय खारै खारै ना ओमफ्राय बिदिनो आरो बेफोरनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय ओमफ्राय नोंथाङा बुंना होदो ओ नार्जिखौ बोरै सङो माने नार्जिजों अमा बेदर बोरै सङो
जोंनियाथ' नार्जिखौ गिबियावनो संनो थाखाय माने माने गिबियावनोथ' नार्जिखौ फोरानग्रोना लानाय जायो माने ओ फोराननानै मोजाङैनो सान्दुं फोराननानै दोनो दोननायनि उनाव जेब्ला जायो अनला माने जानो थाखाय माने नारजिखौ मोजाङै सायनानै लानाय जायो खोनानानै लानानै बिनि उनाव आाइजौखौ रुइनो रुइहोनो थाखाय माने दैयाव दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मान माने गाासिनावबो माने जेनेबा संनाय खान्थियाथ' एखे जाया नालाय गुबुना माने औ औ बे बिलाइखौ माने सेफ्लेनानै बा गुन्दै खालामगोरोना लाखायोना जानानै बिदि सङो बेनिफ्राय माने उनाव बेखौ गुरैबो माबाबा थाबाय गुरै गुरै जाबा बेनि उनाव खारैजों माने रुयहोनाय जायो रुयहोनानै उनाव माने सागनजों सानानै होनाय जायो बेनि उनाव अमाबा अमाखौ होनो थाखाय माने गिबियावनो एवफ्रामगोरनानै लानाय जायो मस्ला मस्लि होनानै बेनि उनाव एवफ्रांनानै लाखांनानै उनाव नारजियाव होनाय जायो आरोना बेबायदिनो संनाय जायो नोंथांमोननिखै माबादि संनाय जायो
जोंथिंबो बिदिनो सङो माने आंथ' नारजि ओंख्रि संनो रोङा होमबाबो माय एसे एसे मिथिगौ आरो दा नोंथाङा जाबायदि बुंदों बिदिनो संनाय जायो आरो जोंनिथिंबो ओमफ्राय अनला अनलाखौ बोरै सङो नोंसोरनिजा अनलाखौ बोरै सङो नोंसोरनिजा
अनलायाथ' जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन माने रोखोमनि दङ जेनेबा औ औ जेनेबा औवा मेजेम बा औवा मेवाइजों सङो जेनेबा लाइ बिलाइजों सङो बेखौ अनला फाख्रि होननानै बुंनाय जायो बेनि उनाव अनला सङो बेनो जोंनाथ' गिबियावनो जेनेबा औवा मेवाइजों सङो बा औवा मेवाइजों दाउजों अनला सङो अ बेखौ माने गिबियावनो औवा मेवाइखौ मोजाङैनो हानानै सुनानै लानाय जायो बे बेनि उनाव बेनि उनाव माने खारैजों रुयहोनाय जायो रुयहोनायनि उनाव दै होबाय दै होनानै जेबोब्ला माने गोदौवो अन गुन्दैखौ उननानै लाग्रोना दोनखायो बेनि उनाव बे जेबोब्ला गोदौवोना गोदौबाथाय आगसि आखायजों बेखौ लासै लासै माने नानै होनाय जायो आरो ना बेनि उनाव सागनजों सानानै होनाय जायो नङाबा माने सागनजों सायाबा फेथर होनो जायो आरोना माने सागनजों सानानै होनाय जायो बेनि उनावनो ओ दाउफोर होयोब्ला बेखौबो दाउखौ नारजि संनाय बाददिनो माने जेरै अमाखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंना दाउखौबो एवफ्रामग्रोनाय जायो औ औ
उम एवफ्रामना लाग्रोनांगोन ओमफ्राय लास्टाव गार होबानो जाबाय नङा
औ बेनि उनाव आरो जेनेबा ओ थाइगिरजों अनलाबो संनाय जायो जोंना थाइगिर अनला ना बिदि
अ थाइगिर अनला ना
औ
बिबो एखेआनो ना
औ औ एखेयानो जायो प्रसेसा अ बेनि उनाव जेनेबा नोंथाङा जानायनि बागै माबायदि सोलायनाय फैदों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंद'यै माने जानाय लोंनाया जोंनि बर'नि जानाय लोंनाया माबायदि सोलायनाय फैदों एसे फोरमायना होन हागोन नामा
सोलायनाय माने ओ मा नोंथाङानो बुंनो होदो आं इखो बुंनो हानाय नङा
औ जागोन दे माने सोलायनाय होनोब्ला गिबि गोदो माने मानसिफोरा जेनेबा रुनानै जायोमोन आथिखालाव माने बे रुनानै जानायफोरखौ माने गोबां खम नुनो मोनो गोदोथ' जेनेबा नाफोरखौबो जोङो एवनानै जायामोन ना डाइरेक्ट सायना सुनानै माने मैथा जेनेबा मैथाफोरजों सङोबा डाइरेक्ट सो‌ गारनानै होनाय जायो मोन बा नेनो हाया औ औ बेबो खान्थिफोरा गैया मोन आरो गोदो गोबां रुना जानाय रुनानै जानायफोरखौ नुनो मोनोम नाथाय आथिखालाव बेफोर रुनानै जानाय खान्थिफोरखौ माने जोंनि गेजेराव गोबां नुनो मोना आरोना
आ रुना जालिया आरोना दानिया
ओहो ओहो माने गोबां खम नुनो मोनो आरो ना जेरै ग्लबेलायजेसननि गोहोम गोलैनानै ओ जों गोदोथ' जोङो सावमिन मम' बेबायदिफोरखौ पास्ता बायदि मेगिफोरखौ संनानै जायामोन नाथाय आथिखालाव बेफोर संनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ना जोंनि गे
औ औ ओमफ्राय माबाफोर बुंबावदो नोंथाङा
ओ नोंथांनाव बो सोंनि‌ आङो बुंनो हागोन ना हाया नोंथां ओ ओ जेनेबा नोंथांमोननिथिं रुनानै जानाय मैगंफोर मा मा दङ जेनेबा
रुनानैथ' जों जा दालिखौल'सो जायो दा
अ अ ओ होमबा लाय लाफाफोरबो जाखाया नामा
लाइ लाफाफोरखौबो रुनानै जानाय जायो मैद्रु उम मैद्रु जानाय जायो बेनोसो माने रुनानि माने इदि आगोलनि बायदि जानाय थांला आरो गोदो गोदाय त माने रूनानै‌ बां सिन जायोमोन थावनि पा माने माबा गैयामोन आरोना
ओं बाहायनाय गैयामोन औ
उम दानिया ओ बांसिनानो थावसो बाहायनाय जायो आरो
अ औ बे माने थाव बाहाय नायनि गेजेरजों जेनेबा ओ देहाफोरावबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै गेसनि प्रब्लेमफोर जानायखौबो नुनो मोनो आरो ना
अ ओमफ्राय थाव थाव बाहायद्रायाबो बाहायद्रायाबो बाहायद्रायाबाबो माने ओ माबा मोनानोले
मा
ओ गोथाव मोना माने
नाथाय गोदो इदिनो इदिनो
उम आंथ' माने बे रुनाय ओंख्रिफोरखौ गोथाव मोना माने आं जानो हाया आङो
आथिखालावबो माने नाफोरखौबो रुना जानाय मोनो आरो ना माने आंबो रोंना जानाय बे खेबसे मोनदों गोथाव नाङो आरोना टमेट'फोरजों माने फान्थाव
रुना जाबाथाय माने ओंखामा खबसे खम हाबो आरो ना
ए गोदोनिफ्रायनो माने थावजों जाबोबाय आ थावजों माने बिदिनो संनानै जाबोबाय थोबाय नालाय बिनिनो हुदा जाबाय नोंना
औ औ
जानायाव प्रब्लेम जायो औ औ ओमफ्राय गोदोनिफ्राय जुदि जाबाय
फ्राय दा दालिखौल'सो मोजां नाङो माने रुबाथाय दालि मोजां नाङो आरो ना दालिखौ औ
दालिखौबो रुना जायो जानाया
दा
हेलौ
औ औ
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं बै मेनानै जानाय खान्थिया दङना गैया
मेनानै जानाय माने
मेनानै जानाय माने बै जेनेबा नाफोरखौ जेनेबा हालदै बेनिफ्राय बाथोनफोरखौ माने नङा नङा जेनेबा बै ना फिसाफोरखौ जे लाइ बिलाइ जे माबानानै जुनानै जे अराव सावनानै मेनाय नानै जायोमोन
औ बिदिथ' बिदिथ' नाफोरखौ जायो जानाया बे
हेल'
सिगां माने माने अमानि मेलेम खोसो जानो मोनदों आं माने
अमानि मेलेमखौ माबादि दे नाय जेनेबा
औ माने अमानि मेलेमखो आरोना डाइरेक्ट दिहुनखाबाय दिहुननानै ओमफ्राय लाइ बिलाइयाव हाबाय आरोना दिरुंजो खानांगो माने दिरुंदो नङा आरुं आरो ना आरुं औवानि जिरनायदो बेवहायनो सुं ख्रि संख्रि बानलुखौ माने हानानै होफाजोबखाबा एसे थाव फोननांगौ आरो ना
औ औ औ
उम थाव फोननांगो थाव फोनना होबाय एसे सायाव ओमफ्राय एखौ ओ अरखियाव सब माने सोनानै दोननांगो आरोना अरखि एफबनानै दोननांगो उम ओम ओमफ्राय लास्टाव मोनबाथाय बेवहायनो ओमफ्राय सामब्राम सामब्राम गुफुरफोरखौ एसे एसे होनानै ओमफ्राय सामब्राम गुफुरबो होजायो होनानै ओमफ्राय ओंखाम गोजा हानानै माने जाजायो आरो ना इदिना बिदि जानो मोनदों आं माने इखोनो होनदों ना नोंथाङा
अ बेफोरबायदि माने नाखौबो गोदो माने जेनेबा आंबो मोनजादोंमोन उन्दै समाव जेनेबा ओ लाइ मोनजायाखै आङो ओंखायनो फार्स‌ खोनादों आरो बिदि नाखौ मेनानै जानो थाखाय थाखाय जेनेबा बिदिनो ओ दा निमु बिलाइफोरखौबो निमु बिलाइ माने बुजिदो दा खारजि बिलाइ बे बिलाइखौबो होफादेरनाय जायो बेनिफ्राय संख्रै बानलु हालदै सामब्राम गुफुर बेफोरबायदिखौ माने होफानानै जुयोमोन आरोना
ओं ओं ओं
थावबो एसे होनायखौ नुनो मोनदों आङो बेफोरबायदिनो मेनानानै अराव फबना दोननानै जायो आरोना ओमफ्राय आरो ओ जेनेबा गोदो मस्ला मस्लिनि बाहायनाय गैयामोन बे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा गंगार दुन्दिया बिनिफ्राय नोरसोन लाइ ओमफ्राय बेफोरजोंनो माने मस्ला हिसाबै बाहायनाय ओमफ्राय मैसो मा होनो मायसोनद्रि बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन
आंथ' मान खुरनायखौ बारा मिथिया नालाय
औ औ औ आं
ओमफ्राय समा जाबाय नामा नायनायनि र' आं खनसे र